खोनायाखै हा खोनायाखै आया माथो खोनायानो खोनायाखै जेबोखौनो खोना फैयाखै माथो
हेलौ हेलौ
औ दासो खोनाबाय हा औ खोनाबाय
हो हो
खोनाबाय खोनाबाय
खोनाबायना
औ
दा आंना खोनाथाराखैमोन
आंनाव जेबो खोनायाखैमोन
ओ एबारसो खोनाबायना?
औ
दाना लायरानसै मा लायरायनो मा लायरायनो?
जागायनोसै इंराजि सोदोब सोदेर नाङालै
आ दे
दा
हो मा खालामदों
मा होनसिनलायनाय जाखो हो
सोंग्रोनो नागिरदोंमोन ना
आस्सा आबो सोंग्रोबाय नालाय
उम
दंजोबो ना सेंग्राफ्रा?
दंजोबो दादा बिदा सो सिखारदो
बेदर गैया दिनि जानायाव
बेदरा मैया मोनानि नै दरथामसो दं
हाफ मैया मोनायाव हुजोबथाराखै रा बिसोरो
हा खुरैयानो जायगा थोआखै
खुरै जायगा थोयिखाय होजोबाखै
ओहो
ओ
फैया नोङा बेयाव
बेयाव दिनि थांथ'ला नामा?
आतसा आदा खोरोमदावनि बार्थडेमोन ना दिनै
बिख'थ दा मोनायाव जागोनब्रा जों
आतसा
बेदराव होफैबाय नामा नोंसोनो?
फैयाखै।
होमबा
मानसिया फैदोंमोन दहाय अमा आदार होनो फैदोंमोन दां
आतसा होना थांफिननो होमबा
औ
उम
ओमफ्राय मा मावगोन?
मावनाया बन दोनग्रा न लुनो थिनदोंमोन ना
उम
मानसिफ्रा ज जाथवाखै दाबो
सिखाराखै नामा दाबो सिखारजोबा?
ओरैनो हकेल गेम गेलेगासिनो
मानि इंराजि रावखौलाय रायलायखोब्रा नोंलाय?
आइया बेखौ बोरै होनगोन आं
गेलेमु गेलेगासिनो होनलायनांगौ रा नों गेलेगासिनो होनबाबो जाबायमोनना दाइरेक आरो नै आंनाबो थांलायबाय दे उनाव रायज्लायफिनसै होनोमबालाय बेखौ बे साखि नायनायसो खोनादों खोनादों हो